औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा मोजाङै दङ ना? हेलौ' अ अ आंबो मोजाङैनो दङ नों? नोंथां ओ खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावराय होनना नों बिथाङा सम दङ ना?
औ समाथ' दङमोन। नोंथाङा ओरैनो मानि सायाव सावरायगोन?
औ नोंथां ओ बैसागो फोरबोनि अ नोंथां बैसागो फोरबोनि सायाव सावरायनायनि नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ बैसागो फोरबो।
औ औ जागोन दे नोंथां औ खोनादों नोंथां।
अ बिदिब्ला आं गिबियाव बैसागो फोरबोनि हेल' नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनागासिनो आङो।
अ बिदिब्ला आङो बैसागो फोरबोनि सायाव ओ एसे ओ फोरमायथिना होनो गिबियाव नोंथांनो नोंथाङा बिदिब्ला खोनासंलांदो।
औ जागोन दे नोंथां।
अ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला बैसागो होनबा बर'फ्रा गासैबो माने बर'फोरनि मोनसे फोरबो माने ज फोरबो नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखायो जानांगौ नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला बैसागुखौ जोंहा ओ मोननै रोखोमाव बोखावनाय जायो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो। आरो मानसि बुंनो। थाङोब्ला जोङो औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोङो मोसौखौ सैथ्र' दा जोबथा दिनाव जोङो माने मोसौखौ थुखैनाय जायो ओ मोसौ थुखैनो थाखाय जोंहा माने माने गोबां फिथाइ सामथायफोर नांगौ जायो जेरैहाय लाव फान्थाव पायना लाव बेबादि बिरदिनो हालदै दिग्लि लिथि थाराय गोबां रोखोमनि माने बेसादफोर जेरै फिथाइ सामथाइफोर नांगौ जायो नङा होमबा ओ थिग बेबादिनो जेब्ला मोसौखौ थुखैगोन बे बे दिननि सानसे सिगांहाय जोंहा माने मोसौ खौ ओ थुखैयैनि सिगां बेखौ बुथुम थुमनानै ओ जाय दिनखालि जोङो मोसौखौ थुखैगोन बे दिनखालि जोंहा माने फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै माने जोङो मोसौ खौ ओ बे जायो आरो आरो थुखैयैनि सिगां जों बेब फिथाइ सामथाइ आइलायाव हानानै लानाय जायो ओ थिग बेबाददिनो जोङो मोसौ खौ फोथाराव लांनानै जाम्फै एबा नाला फख्रिफोराव जोङो मोने ओ जोङो आरो मोसौखौ दिग्लि लिथि बिलाइजों बुनाय जायो बे दिग्लिलिथि बिलाइ जों बुनाय जायो मानो बुंनाय जायो होनब्ला जोंहा माने ओ जेन मोसौनाव बारा बेनि थाखाय बुंनाय जायो बेखौ नोंथाङाबो मिथिखायै जानांगौ ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा मो अ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोसौखौ थु खैनायाव माने गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय मोनसे खुगा मेथाइ दङ नङा होमबा जेरैहाय लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबादि होननाया माने जोंहा खुगा मेथाइया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि माने मोनफा ओ नेमखानथि आरो बेबायदिनो जोङो मोसौखौ बेदिन खालि माने मोसौखौ थुखैखांनानै जोंहा फोथाबो फुननाय जायो बेयाव फोथा गोसोम आरो बेहाय जोंहा थाव गुबैबो लगायना गोसोम फोथा फुननाय जायो बे फोथा मोसौखौ फोथा फोननाय जायो होनबा मानो फोननो जायो होनबा जोंहा माने गोदो गोदायो जोङो माने जेन ओ मोसौनि बिगोमाया गोदो गोदाय आजै आजौमोननि दिनाव मोसौखौ हाग्रायाव होगार ना हरबा थाय जेन मोसा लख्राफोरा जाया गिनानै बेखौ बिदि होननानै मानेे जेन मोसौआ मोजां बुजिनानै माने बिगोमाया बेबायदिखौ फथाखौ फोनना हरनायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो ओ बुंनो थाङो ब्ला जोंहा ओ बेदिनखालि माने मोसौखौ जोबोद उदाङैनो हगारस्राना होनाय जायो आरो जोंहा माने बैसागु बैसागुआव जों बैसागु माने गासैबो रायजो राजा माने आरो जोङो माने जोंनि गेदेर सि नखौ माने जोङो ओ बोर लानाय जायो मान बावनाय जायो आरो जोंनिख्रुइ उनदैसिन खौ माने जों गोसो गोरबो निफ्राय अनाय होनाय जायो आरो
औ
ओ जोंनि ओनसोलफोराव माने सानस्नि खुंनाय जायो ओ बैसागुआव जोंहा जोबोद गाजा गोमजायै रंजानाय जायो जोङो जेरैहाय दख'ना गोमो फालि गोजा गोजां गस्ला गोजा गोसो जानाय देलाय मालाय बिबार थुनाव मान जों बैसागुखौ उन्दैनिफ्राय गेदेरसिमहालागै माने मोसानो थांनाय जायो आरो बे मोसानो थांनायाव जोंहा गोबां दामजु देग्राफोर लानाय जायो जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा आरो थरखाखौ थ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ औवानि थरखाया जोंहा बेफोरबादि माने जोंनि बर'आव माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो जोंहा बैसाग बैसागुआव मोनफा नेम दङ जे जोंहा बैसागुआव मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं जानायफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ ना बेबादि मैगं थाइगं गोखा गोखै जानाय जेरैहाय माने बेबादिखौ जोङो जेन जेरैहाय जोंहा बे मैगं थाइगंफोरा जादों खुंख्रा मानामुनि फस्ला दिंखिया दिंखिया माने मिथिंगायाव मोननाय खारौ खान्दाय जि बिफां लाइफांफोर मोननाय जायो माने बेफोरखौनो एकस' एकथा होननानै जानाय होननायखौ मिथिनो मोनो ना नोंथाङा बेबादिखौ माने जोङो जानाय जायो बेखौ मानो जानाय जायो होनब्ला जोंहा जेन जोंनि देहायाव जेन बेमार आजार सानाय सुनायफोरा माने जिनै दान एबा बे बोसोराव माने जेन जाया बेनि थाखाय जानाय जायो आरो
औ
मिथिखायो जानांगौ नोंथाङा बिथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि मैगं थाइगंफोरखौ जायो नामा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जोंनियाव जायो जानाया अब्लाबो माने बेबादि बांद्राय माने जानाय जाया गासैबो न'खरावनो माने जानाय जाया होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा बुंनो थाङोब्ला जोंहानि न'खरावनो बेबायाददि सेजौ से था होनानै बि मैगंफोरखौ जानाय जाया आरो बांसिनानो ओरैनो बा मोनथाम जाथोनि बा मोनबा बेबादिसो जाथोनि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जायो आरो नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो बेबादिनो मोसौ थुखैनाय जि खान्थि बा खान्थि बेबादिनो खालामनाय जायो
औ नोंथां थारैनो नोंगौ
जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो सैथो दाननि जोबथा सानखालिनो मोसौ थुखैनाय खामानिखौ बा बे मोसौ बैसागो फोरबोखौ फालियो आरो
नोंगौ नोंथां थारैनो औ औ
नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनियावबो बा बे जोबथा ओ जिथु सैथो दाननि जोबथा सानखालिनि सानसे सिगाङावनो माने ओ मोसौ थुखैखालि ओ बाजार बा बाजार बा ओमफ्राय आरो नआव जिहेतु लाव थायाब्लाथाय बा बेबादिनो जोंनो ओ हालदि नांगौ जायो बेफोर जुदि गैयाब्लाथाय माने बाजारनिफ्रायनो बायनानै लानानै फैयो आरो बेनि अनगायैबो बै दिगलथि बायदिखौबो जोङो दाननानै बारिनिफ्राय बेनि सैथो दाननि जोबथा सानखालिनि सानसे सिगाङावनो जोङो दाननानै लाबोना फैखायो आरो बेनि उनाव बेबादिनो जिहेथु दोनि हांगार थायो ना खोनादों ना नोंथाङा नोंथाङा खोनादों ना हेल हेल हेल नोंथां
अ हेलौ नोंथाङा खोनादों अ अ
दे खोनादों दायो
हेल अ अ खोनादों नोंथाङा मायबा फोर सोंदोंमोन नामा
औ माने आंबो खोन्थाबायसो थादोंमोन आरो माबादि थुखैयो बेबादिनो जोंनियावबो ओ हांगारनि एरखनानै आरो बे हांगारखौ एरखनानै बिनि उनाव बे थालिर बिलाइ बायदिफोराव ओ हांगारखौ एरखनानै थाव गुबै होनानै बे मोसौनियाव ओ बे हासुं बादि औवा हासुंजों माने फोथा फोननाय जायो आरो बेबादिनो बेबादिनो उनाव
अ अ
बे सान्द्रि बायदियाव लांनानै ओ बेनि जिहेथु लाव फान्थाव हाना लानाय दङमोन बेखौ लानानै माने फुख्रि बिलोफोराव माने थुखैनो लाङो आरो बेबादिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो लाव जा फान्थाव जा होननानै बेबादिनो मेथाइ खनो आरो ओ नोंथां जोंनि औ ओ जोंनि ओनसोलाव माने बे मानसिनि ओ जिहेतु बैसागो होनना बुङो बै दिनखालि माने जोंनियाव ओ गेदेरा ओ बा उन्दैया माने गेदेरखौ बांद्राय मान होनाय बायदि सिबिनाय खामानिया माने जोंनियाव गैया आरो बेखौ बांसिनै मान होनाय होननानै बुङोब्ला जोंना ओ मागोआवसो नुनो मोनो आरो बेबादिखौ खोनादोंना नोंथाङा नोंथाङा खोनादों ना
अ
नोंथांना नेटवर्क प्रब्लेम जागासिनो नामा
हेल' खोनायाखै नामा अ आं नोंथांनि खोनाबाय थादों बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने गोदो आरो दानि बैसागोआ गोबां फाराग दङ आरो ना नों थां ओ बुंनो थाङो अब्ला जोंहा माने गोदोहाय माने जों खुगाजों खुगाजोंनो माने ओ गामि बा एबा फोथार बिफां लाइफांनि सिङाव माने थानानै जोङो जोबोद खुगाजों खुगा मेथाइ खामना दामजु दामग्रा लाना माने जों मोसानाय जायोमोन नङा
औ नंगौ
ओ आथिखालाव बुंनो थाङोबा जोंहा माने खुगाजों खुगा मेथाइ खननायखौ बां द्राय नुनो मोनलिया मानो होनबा जोंहा माने टेब रिकर्दिं एदिअ फोरजों बांसिनै रंजानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा दा आथिखालाव बैसागुजों लोब्बा लानानै जोंहा माने ओ बैसागु फोरबोजों लोब्बा लानानै जोंहा ओ जौसां जौसांनि नेम फालिनाय जायो जेरैहाय ओ स्टेज प्रग्राम बेफोराव जोंहा माने गोबां देंखोगिरि ओ गोबां गेदेर रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि खा थि खाला ओनसोलावनो बेफोरबायदिया गोबाङानो सोलिनाय नु नो मोनदों बेफोराव मानो जोंहा बेफोरनिफ्राय जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनो जेरैहाय बेयाव उन्दैनिफ्राय लाना गेदेरसिमहालागै गेलेनाय बादाय लायनाय खार नाय बिदिनो रोजाबनाय मोसानाय ओ सावगारि आखिनाय गोजाम ओ आरिमुनिफ्राय गेलेनाय फायलानानै गोबां रोखोमनि बेबायदि गेलेनाय बादायज्लायनायखौ नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला बेयो दा बावैसो जानाय माने
ओ जोंना द समा जाबायमोन बिदिब्ला जोङो बेयावनो दोननो
औ औ नोंथां औ नोंथां थां दे गोजोनथों नोंथां